खोनानो मोनदोंना नोंथाङा अ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो नोंथाङा माबोरै दङ?
अ बिदिनो मोजाङैनो गेजेरावनो आरो। मोजांबो आरो गाज्रिबो। मोननैबो बुंजायो।
औ नंगौ थारैनो।
मोजां जानांगौ। खबरफ्रा होमबा दा जों अ आंनि कल हरनायनि जाहोना माने दा आं नों नोंथांजों माने जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो आरो ओ मागो जायखौ मागो बुङो औ। बेनि बागै माने नोंथांजों एसे दसे सम सावरायनो थाखाय। नोंथांनिसिम कल हरनाय जादों आरो
थारैनो। दे अब्ला नोंथाङा सावरायदो।
ओ मागोखौथ' जों बयबो मिथियो होमबा बर'फोरनि माने फोरबो होननानै ओह ओ जायखौ माने इंराजिनि जानुवारि दान औ जानुवारि ओ ना फेब्रुवारिमोनलाय जानुवारि सरि। ओ जानुवारियावनो जानांगौमोन। ओं जानुवारिनि आरो ओ जानुवारिनि बिदिनोबा ओ फार्स्ट उइक एबा सेकेण्ड उइकआव फालिनाय जायोमोनदां बेखौ,
औ नंगौ थारैनो
बांद्राय माने इनफरमेसन गैया आरो आंनाव, बागै माने एसे गोसोआव जिखिनि दं बेखौ गोसोआव लाबोगासिनो
औ नंगौ थारौनो नोंथां
जोंहा मागो आवथ' बर' फोरा फिथा सौराय,
औ नंगौ थारैनो, बायदिसिना फिथाय सा खावनाय जायो जेरै। जोङो एन्थाब फिथा। औ लावदुमफिथ था जेरै थावनि फिथा गोबां गोबां गोबां गोबां फिथ फिथा सावनाय जायो जेरै जोङो दैखो ओ, मागो होनोब्लाथाय,
औ।
औ। नोंथाङाबो हायोबा इसे फोरमायनानै हो,
औ औ। फिथा सावनाय याथ' जाबाय ओ बेयो माने बेयो मोनसे आरो माबा आरो मा होनो बेखौ गारनो हायौ मोनसे नेमा आरो। बे मागोनि जोंनि बर' फोरनि औ जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो मावबोगासिनो। आरो सिगांबो मावगाबाय। ओ आरो फैगौ स समावबो मावलांबाय थागोन। ओमबा। नोंथाङा माने बे मागोआव जे फिथा सावनाय जायो। ओ बेवहाय जे, गोबां दं एन्थाब फिथा। ओ लावदुम फिथा एबा, मा होनो बेखौ। ओ जायखौ जोंनिथिं थाावननि फि जायखौ जों आसि होननाय जायो जोंनिथिं। आसि बुंनाय जायो औ आलदाआल। दे बेनि थाबाय। ओ नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव अबे बबे मोनसेखौ माने जानो।
औ आं थावनि फिथाखौ बांसि इन जानो मोजां मोनो। औ जेरै जोङो फिथ सावनो थाखाय ओ जेरै जोङो गोबां गोबां ओ जेरै फिथा ओ सावनो थाखाय जोङो लाग्रोनांगौदि जेरै जोङो एन्थाब फिथाफोर सावनो-सावनो थाखाय जों सिबिं नांगौ जाग्रोयो सि
औ सिबिं औ
नोंथांमोनजियाव मा होनो सिबिंखौ
सिबिंखौ जोंनिथिं माने आङो मिथिगौ आरोना माने बांसिनानो सिबिं बुंनाय जायो जोंनिथिं गाथा बुङो आरो गाथा।
अ नंगौथ आरोना आलदा आलदा नालाय।
अ नोंथाङाबो खोनाफेरबाय जानांगौ गाथा सोदोबखौ
नोंथां खोनाफेराखैमोन दिनिसो
अ-ह-ह दा जोंनिथिंख गाथा बुंनाय जायो आरो। सिबिंखौ अ होमबा नोंथां बे मागोथ मागो मागो जायखौ बुंदों। बेयाव जोंहा बेलागुर सावनाय जायो बेलागुर सावनाय जोंहा राज जा जारो रानि मोननै बानायनाय जायो। दा आंनि मिथिनाय हिसाबै माम आंथ माने बेनि हिस्ट्रिखौ बांद्राय मिथिया नोंथाङा एसे मिथिबाय नामा बे माने बेलागुरखौ मानो राजा आरो रानि महरै माने बिदिनो बान-राजा रानि महरै बानायनानै सा सावनाय जायो।
आंबो नोंथां बारा मिथिया नोंथाङा हायोबा एसे खोन्थानानै होदो।
अ बिदिनो आरो ओ आंबो बेनि माने बेनि हिस्ट्रिखौ मिथिया आरो बेनिखायनो नोंथांनाव एसे सोंदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो मिथिनाय खिनिखो खोन्थानोसै नोंथां आङो।
अ अ
जेरै जोङो भेलागुर साव बे थाखाय जेरै जोङो औवानि गोनांथि जायो औ औवानि गोनांथि जायो बांसिनानो औवाखौनो बाहायो आरो जोङो ओ जेरै जोङो माइ हाखांनानै जेरै जोङो नारा ओंखारो नाराखौ नोंथांमोन
अ बेखौनो होनो नाराखौनो बुङो।
जेरै जोङो नारा ओंखारो जेरै जोङो माइ माइ हाखांनानै जेरै नाराया जेरै ओ ओ गुबुंले गुबुंले बायदि जानानै थायो अब्ला जों बेखौ बुथुमनानै जेरै जोङो फेलागुर सावनाय जायो दुगै औ नंगौथ'। थारैनो जेरै जोङो बेखौ सावनो थाखाय जेरै ओ जेनेबा मागो दमासि सौफायो अब्ला जों सावनाय जायो। बेखौ जेरै जों दुगैस दुगैस्रां लोबस्रां जोङो फुङावनो सावनाय जायो बे
अ फुङाव सान ओंखारिनि सि सिगां आरो
औ नंगौ थारैनो।
सान ओंखारिनि सिगां माने दुगैनानै गोथार जानानै औ माने सावनायनि सिगां आं मिथिनो हिसाबै। माने गाव गावनि मा माबाफोर बोर दंबा बेखौ बिनानै लाग्रोनानै एसे आलारि बाथि
गुबुन गुबुनावथ' जेरै आलारि बाथि जेरै गय फाथै फिथाफोर होननानैसो जोङो गुबुन गुबुनफोराव फिथा फोर होनानैसो जों ओ गुबुनफोरा जेरै खुलुमो खुलुमनाय जायो। फाथै लालायनानै। जोंनिथिं बिथिं बिदि नङा आरोखि आलदा आलदा नालाय जेरै जोंनिथिं ओ दुगैस्रां लोब स्रां ओ गावबा गावनि बोरखौ बिनानै जोङो आलारि बाथ ओ जेरै बेखौ खुलुमनानै सावनाय जायो अरजों।
अ जों जोंना माने नोंथां होननाय बादि बुंबाय आरो ना माने ओ गुबुन गुबुन जायो। जोंना बिदि आरो माने गिबियाव आलारि बाथि सावनानै एसे माने जायखौ जों राज जा रानि महरै बानायो बेखौ खुलुमनानै लाग्रोयो आरो आलारि बाथि जि होनो गय फाथै होनानै बेनि उनाव बेनि उनाव गाव गावनि गोसोआव मा बोर दं बेखौ माने बुफोरनानै लानाय जायो गोसो सिङाव। औ। आंनि मिथिनाय हिसाबै राजानि राजा जाय बेलाबो बेयो देरसिन जायोन्दां राजानि औ औ बेनो जानांगौ माने राजानि गिदिरसिन! अ जायखि जाया इनि उनाव नोंथाङा आरो आं नोंथाङाबो आरो आंबो माने जाहाथे बेनि राजा रानिनि जारिमिनखौ मिथिनो हायो।
नोंथां औ थारैनो।
बेफोरखौ जों माने सोलों गाव गावनि माबा हिसाबै हारिनि माबा हिसाबै नायनानै लानांगौआ जोंनो माबा
जानुवारि होनोब्लाथ' जेरै जोङो हेपिनि दिन जेरै जों गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो जेरै नों खाना बायदिसिना जानो थाङो जों गुबुन गुबुन जायगायाव लोगोफोरजों ज' ज' थाङो। जोङो।
औ औ औ औ
खोनादोंना नोंथांआ। हेल नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना नोंथां जेर